खोदोंना नोंथां ओम ओम गोनां मोनसे खोथा ओ सावरायनो एबा मोनथिलायनो होननासो फैनाय जादों
ओम ओम दे सावराय जागोन दे
नोंथाङा ओ आंनोहाय ओ नखरनि जोंनि ओनसोलाव जा जिब जुनाद फिसिनाय जायो नखराव बेनि बागै एसे मा मा जिब जुुनार फिसिनाय जायो माबोरै मा फिसिनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो होदे औ
जोंनि गामि ओनसोलाव दा बिदि जिब जुनार फिसिनाया जाबाय दाउ अमा बोरमा मोसौ हांसो बिदिनो न' जोंनि न' जेनेबा जोंनि गामि ओनसोलाव बेफोरखौनो फिसिनाय जाखायोना दाउ अमाखौनो फिसिनानै जायो खायफा बायदिया बेफोरखौनो फिसिनानै जायो आरोना जिउ लामााखो दिहुनलाङो जेरै जोङो दाउखौबो दाउखौबो न'आवनो फिसिनानै जोङो जेनेबा गिदिर फार्म बायदि बानायनानै माने माबालांनो हायो सोलिलांनो हायो अमा होनबाथाय जेनेबा जोङो अमाखौबो न'आवनो फिसा होनानै फिसाफोरखौ फाननानै सोलिलांनो हायो आरो
हायो
बोरमाफोराबो बहुद जेनेबा बोरमाफोराबो बुहुद मोजां आरोना लानो जेनेबा बोरमाफोरखौबो बिदिनो लानानै गोबां बाराय होनो हायो आरो ओमफाय बिदिनो मा होनो फार्मफोरबो बानायनो हायो बोरमा फार्मफोरबो खालामनो हायो अमा फार्मबो खालामनो हायो आरो दाउ फार्मफोरबो खालामनो हायो आरो जोङो ओमफ्रायो मोसौ होनबाथाय जोङो मोसौखौथ' जोङो न'आव फिसिखायो बयहाबो जोंनि बर' न'खराव मोसौ अमा बोरमा दाउ बेफोरो थाखायो आरोना जों इफोरजोंनो सोलिनानै जायो नालाय मोसौ होनबाथाय जोङो मोसौनिफ्राय जोङो मोसौ फिसाखौल' मोना मोसौनिफ्राय जों गाइखेर मोनो मोसौनिफ्राय जोङो गोबोर हासार मोनो आरो लोगोसे जोङो मोसौखौ जेनेबा न'आवबो जों लाखिनानै हाल खालामनानै जानो हायो आरो बिदिनो जोङो मोसौखौ जुदि नों फाननो गोसोबा फाननानैबो फाननोबो फाननानैबो लानो हायो फाननानै फैसाबो मोनो बिदिनो ओरैनो गाइखेरफोरबो जोङो फाननो हायो आरोना गाइखेरफोरखोबो बुहुद फाननाय नुबोदों आरो जोंनि जेनेबा जोंनि जायगायाव होनबाय आङो जोंनि जायगायावथ' दा मोसौ दङ आरो मोसौआनो दंखायो ओमफ्राय बोर-बोरमाफोरबो दङ आरो ओमफाय अमाफोरबो दङ बांसिनानो जोंनिथिंजाय अमा बोरमा दाउफोरा थाखायो आरो ओमफ्राय दा जेनेबा बोर दाउ दाउनि बेलायाव जेनेबा दाउआ जायो आरोना ओमफाय जानानै मोनसे समाव ओरैबायदि समबो जायो मालाबा समाव दाउनि बेमार फैयोना दाउनि बेमार रावनो बिदिनो मालाबा जाब्रबथाय जेनेबा बिदिनो जायोना माला फैगोन माला मा जागोन बेखौथ' रावबो मिथिया नालाय ओमफ्राय जुदि बिदिनो बेमारफोर फैबाय बायोबा जोङो लाखिनो हाबासो हायो आरोना दाउ फोरखौबो इदिनो आरो दाउफोरनि बेलायाव जोङो जेनेबा माने अरायनि थाखाय होननानै बुंनो हाया आरो माला मा जागोन खौबो बुंनो हाया बिसोरहाबोथ' माने जिउ नालाय बिसोर नाबोथ' मोनसे जिउ ओंखायनोथ' मालाय गावबा गाव माने माबा लिरनाय थाखायोना
उम उम नंगौ नंगौ नंगौ
जोंनि थिंजायना दाउ अमा लानानैनो फिसियो न'खर सोलियो सामलायो आरो मोसौफोरजोंनो जोङो खेथि खालामनानै जायो माइ गायनानै जायो।
होम- होम दा नोंथांमोननि ओनसोलाव अ दाउ अमा फिसिनायजों लोगोसे बेफोरखौ माबादिहाय जोथोन लानाय जायो माबादिहाय ओ थाग्रा खालामना लुना होनाय जायो बेनि फारसे एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
जोंनिथिंजाय जेनेबा दाउ लायोबा आरो ना दाउ मोननाय जायो । आरो दाउ दाउखौ दाउखौ माने गावनि बाउणडारि खालामना होखायो आरोना थानो थाखाय ।
औ
माने जाहाथे जेराव मेराव बियो थांनो थाङा ।
औ-औ नंगौ-नंगौ थारैनो ।
ओमफ्रायो मो-मोसौ होनबा बो मोसौ मोसौखौबो बुहुत जोथोन लायो आरोना जोंनि थिंनाय जेनेबा न'खरसे लाखौ बुंसै आङो बि रा माने जारसि मोसौ हुदुं आरो ओमफ्राय गायखेरबो बुहुत थैयो आरो बहुत जोथोन लानांगौ जायो ना । लानाय मोसौखौ लानाय जों लोगोसे बुहुत जोथोनबो लानांगौ जायो गांसो हानानै होनांगौ जायो बेनो रुनानै होनांगौ जायो बुहुद जोथोन लानांगौ आरो दैनिफ्राय मानिफ्राय आदारनिफ्राय आरो सा
होम-होम
होफैनांगौ जाहैबाय बेयो मासे जारसि मोसौसो जाहैबाय नालाय। ओमफ्रायो जोंनि जोंनि बाथौ जोंनिया बिदि जेबो माबा बानायना होलायनाङा जोंनि लकेल मोसौफोरा जि गलियावनो थायो । जेनेबा गलियावनो दोनखायो मोसौखौ गलियावनो थायो थेवबो जोंनि लकेल मोसौफोरनो बेफोरबायदि इमान इदि साफर सुफुर बेफोरबायदि होनाय जाया आरो ओमफफ्राय बिसोर नर्मेल बिदि गांसोफोरखौनो जायो।
नांगौ थारैनो ओ नोंथांमोननि ओनसोल औ अमानो मा आदार होननाय जायो?
जोंनाथ' अमानो गुन्दै जेनेबा जोङो माइ सौबाथाय गुन्दै ओंखारोना? ओमफ्राय बे गुन्दैखौ बे गुन्दैखौ अफ्रै अफ्रैयाबोथ' ओरैनो नोंखायाना जेनेबा जौ सावोना जेनेब बा जौ बानायो जौ बानायबाथाय बे अफ्रि सेराजों लगायनानै होयो आरो गुन्दैजों लगायनानै अमानो होनाय जायो ओमफ्राय मालाबा समाव जेनेबा अफ्रि अफ्रि सेरा गैयाबाथाय थास' फाननानै थास'खौ रुनानै बे जेनेबा बेजों गुन्दैजों लगायनानै होनाय जायो आरोना । ओमफ्राय जे दाउफोरखौबो जु दि लायोबा माने नों दाउखौबो मोजाङै मोजां जोथोन जेनेबा गिदिर फार्म बानायनोबा जेनेबा दाउखौबो बुहुत जोथोन लानांगौ दाउनि बो इजिनो सापर मलि बायदिसिना होफैनांगौ आरो जाहाथे बिसोरो मने बेराम जाया बहुद जोथोन लानांगौ आरो जेनेबा जोङो दाउफोर लायोबाबो जोङो जानला मोनला सोरनावबा जाला लोंला फैनानैबो जोङो माने खुदै एसे गारबाबो बे दाउखौ बे दाउआ बे खुदैखौ जाबो बेमार जायो दे माने जाला लोंला फैनाय जायो आरो जोङो बाहेरनिफ्राय बेदर आरि लाबनानै जानानै गारला गुरला खालामनायखौ दाउआ मोनजाफ्लांबाबो माने बेराम जायो आरोना। मानो होनबा बाहेरानि बाहेरानि ओंखाम ओंख्रि जेनेबा जों जानानै फैबा बे बाहेरानि दाउ जेनेबा जिखुनु जों बेदर बुस्थु जाबोनायफोरा बेराम ना मोजां इफोरखौथ' जों मिथिया नालाय। ओमफ्राय जेनेबा बेखौ जाना फैनानै इदि न'आव गारला गुरला खालामबाबो जायो आरो आरो लोगोसे जोङो बयलार बयलारफोरखौथ' जों न'आवनो लाबनानै जाफैयोना बे बेफोरावबो जायो आरो दाउनि बेमारा। बयलारफोर जानायखौ बिसोरो मोनजाफ्लांबाबो जायो बेराम गोनांफोरबाथाय।
थारैनो सैथो। दा ओ दाउ अमा फिनायनि ओ आंबो एसे फंनैसो बुंनोसै। दा दाउ, अमा खौ जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव गोबाङैनो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय दाउ, अमा, बोरमा, हांसो, फारौ, मावजि, सैमा, बयलार बायदि बायदि दि रोखोमनि जोङो ओ जिब एबा जिब जुनार फिसिनाय जों नुनो मोनो। दा बै जिब जुनारफोरखौ फिनानै जोङो न'आवनो जानोबो हायो लोगोसेनो ओ रांखान्थि बिथिङाव बुङोब्ला जों फाननोबो हायो एबा फालांगि खालामनोबो हायो। दा जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो ओ जोंहा गोबां बिबांनि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोना न'आवनो जानो आन्था ना बोरमा, दाउ, अमा, मोसौ, जों फिनाय नुनो मोनो उम खायसे खायसेखौ जोङो अमा, बोरमा, मोसौ बेखौथ' जोङो ओ गोबां बिबांनि फालांगि खालामनोनो लाखानाय जायो। फिनायफोरखो जों नुनो मोनो ओ ओ थिख बेबादिनो जोंहा ओ बेफोरखौ फिनानै जोंहा गोबां बिबांनि ओ रां खामायनो एबा आरजिनो हायो थिग बेबादिनो जोंहा उम जोंहा मा होनो इखौ मोसौ मोसौनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोसौखौ नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय गोबां खोथा मोसौ नि बागै दा मोसौखौ जोंहा फाननानै गोबां बिबांनि रां मोननो हायो। जायखौ जोङो फाननानै न'खरारि रांखान्थिनि आंखाल खौ सुुंफुंनो हायो। गोबां रां मोनो नालाय औ औ औ थिग बेबादिनो खायसे खायसेखौ ओरैबादि गेदेर गेदेर ओ अमानि फार्म खुलिनायखौ जों नुनो मोनो। अमा जेरेहाय नैजि थामजिथासो जोङो अमा फिनानै गावनि ओ रांखान्थि बिथिङाव फालांगि खालामनायखौ जों नुबोगासिनो दङ! जों खायसे खायसे ओनसोल एबा गामिफोराव दा बेनि अनगायैबो ओ जों नुनो मोनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव बयलार कयलार दाउनि फार्म खालामनायखौबो जों नुनो मोनो बिथांमोना बायदि रोखोमनि आदार बायदि रोखोमै आदार होनानै बिथांमोना ओ ब्रयलार फिसिनायखौ एबा ब्रयलार फिसिनायाव म खुब जानायखौ जों नुनो मोनो गोबां रां मोननो हायो बयलार फिसिनानैबो जोंहा। ओ ओ थिग बेबा बिदिनो औ जोंहा बयलारनि बयलारखौ लानानै जोंहा बायदि रोखोमनि बे ब्रयलारनि बेदर ओ जाय हाथाय बाजाराव बेफार होनानै जोंहा रां खामायनो हायो थिग बेबदिनो नानि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा औ औ औ। औ औ जेरैहाय गेदेर गेदेर फिसारि हाखर फुख्रि याव ना हेगारनानै एबा फिसिनानै जों हा नानो बायदि रोखोमनि आ आदार होनायखौ जों नुनो मोनो ओ नाफोरा बो अ आदार होब्लासो देरो ना लाय थेग बेनिखायनो औ नां गौ बिबांनि बायदि रोखोमनि आदार गुन्दै जायदि बायदि रोखोमनि ना आदार ओंखारदों नालाय आथ थिखाल मुगायाव थिग बेफोरखौ होननानै जोङो खम सम समनि गेजेरावनो नाखौ गेदेर गोलाव एबा फु ओ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। दाहाय दंबावो सैमा आरो मावजि। जे सैमा आरो मावजिनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा सैमा आरो मावजिखौ न' एब नखर नेनो थाखाय जोंहा फिसिनाय जायो गिबियावनो। औ नखराव औ। नखराव माबाफोर सुथुर सिखाव सुथु फैनाय आरो नखराव नखरनि आबाद फोरखौ ओ बोरमा, दाउ अमाफो फोरा जाफैनायखौ नेनाय बायदि बिद था सैमा खौ जोङो फिनाय जायो। थिग बे रोखोमैनो गोबां गोबां रोख खोमै जों फिसिनाय नुनो मोनो जेरैहाय मावजिखौ होनना बुङोब्ला बो जोंहा नखराव फिसिनाय जायोना मावजिखौ उम उम औ। दा फिसिनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि दङसै जेरै मैसो, हांसो बायदि बायदि रोखोमै जोङो फाराम खुलिनानै जोङो होनायो दा बेनिफ्राय जोंहा मोसौ फिसिनानै मुलाम्फा होनोब्ला जोंहा हालेवनानै हालेवनो हायो मोसौ फिसि फिनानै। बेनि अनगायैबो जोंहा मोसौनिफ्राय ओ मोसौ ओ बोरमानिफ्राय जोंहा बायदि रोखोम अनि ओ हि हासुदैखौ सिबियारि हास सार बाहयनाय दा बेनि अनगायैबो जोंहा थैनाय होनो ला लाथा एम्फौ फिसिनायाबो जोंनि मोन से फिसिनाय न औ लाथा एम्फौखौबो जोंहा फिसिनो औ औ न फिसिनानै जानो हायो लाथा एम थिग बेनो आरो दा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैथारबाय ओ एतसेयावनो दोनलायथनोसै गोबां गोजोननाय मोनबाय दे गोजोन्थों